औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन
औ गोजोन सान्जौफु नोंथां ओमफाय
औ औ आं माने ए बे मा होनो कलकारखानानि बागै आं नोंनाव सोंनो कल खालामदों आरो ना कलकारखानानि मा माखासे मा होनो माखासे मा होनदों गाज्रि मुवा एबा गाज्रि मा होनो थासारि सोमजिहोनायनि बागै नोंनि सायाव सोंनो नागिरदों आङो औ औ दे मुलियारि बायदिसिना ना नोंथां औ औ ओ बियो जोंनि
बुहुमाव गोबां खैफोद खोलैयो आरो दा जेनेबा बिनि गोबां माखासे ओ जोंनि बुहुमा सहायनानै लाथावै माखासे ओ गोहोम खोख्लैयो जोंनि माबाखौ मिथिंगानि थासारिखौ ओ बेवहाय सिगाङावनो
कल कारखानायावथ' जोङो माखासे मुवा बेसादफोरखौ दिहुननो थाखाय मा खालामनांगौ जायो जेन'बा बेवहाय माखासे रोखोमनि थावफोर बा खैलाफोर सावनाय जायो बेवहाय मा जायो बे खामनाय बे थाव खामनाय बा खयला खामनाय बेफोरो ओ बुहुम बे जोंनि मिथिंगानि बाराव ओ गोरोबनानै जोंनि ओ मिथिंगानि बे बारखौ ओरैबायदि मैला खालामो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि बारहावायाव कारबनडाइ अक्साइडनि बिबाङा बाङो आरो अक्सि
औ जोंनि देहा मोमाव सिङाव बोनानै लाङोबा मा जायो जोंनि मोदोमाव माखासे बेमार बेराम आजार सोमजियो आरो आरो दंबावो जेनेबा दैनि गुबुंनाय बे माबोरै जायो होनबा जोंनि कल कार खारखानायाव माखासे ओ बाहायजाथावै बेसाद बा बाहायनानै आग्लायनाय ओ बाहायनायाव ओंखारनाय मैला मैथा बेफोरखौ जों मा खालामो ओ जोङो दैमा दैसायाव हगार हरो बेयाव मा जायोबा जेनेबा दैया गुबुंले जायो जेरै
बिसोर गोग्गो दैयाव थानो मोना जायो अब्ला मा जायो बिसिनाव माखासे मेनाव बेरनाय बा सिबोनानै उदै सिङाव हाबलांनानै बे दैया माखासे बेराम आजार नानाव सोमजियो यो ओमफाय बिसोरो मा जायो थैलाबायो आरो दैया मा जायो बिस गोनां जायो जायनि थाखाय ओ बेखौ जे कल खार खारखानायाव कल खारखानाया कल खारखानानि बे माखासे गाज्रि बुस्थुफोरखौ दैयाव हगार हरियानो मोजां आरो बेनि उनाव जाबावो जोंहा सोदोबनि गुबुंनाय सोदोबनि गुबुंले जानाय बेयो माबोरै जायो होनोब्ला जेनबा कल कार नायाव माखासे खामानि मावब्ला गोबां रोखोमनि ओ माखासे आवाजफोर ओंखारो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय जिब जुनार सुबुं माहारिफ्रा खोनासंनो हाया जायो। आरो बिसोरो जेनबा गावसिनि खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावनो हानाय हाया जायो मानो होननानै बुङोब्ला बैयाव जेनेबा खामानि मावबाय थानाय समाव ओ माखासे सोदोब ओंखारबाय थागोन जेन'बा ओ जो जिनिस बोथोरनाय आरिनाय जेन'बा बुस्थु दिहुननाय ओरैफोरनि माखासे आवासा जायनि जाहोनाव मा जायो खाथि खाला थानाय सुबुंफोरा खोनासंनो हाया जायो आरो बिसोरो गावसोरखौबो जेनबा गावसिनि खामानियाव होथाबनानै ओ मावनो हाया जायो आरो बिनि उनाव बुंनो हाबावो जेनेबा देहानि ओ देहानि गुबुंनाय बा देहा गाज्रि जानाय बेयाव मा जायो
बायदि जेनेबा बे कलकारखानानि माखासे ओ थावफोर खयलाफोर सावनाय
ओ बाराव हाब गोरोबनानै जोंनि ओ मोदोम सिङाव थाङो जों हां लानाय समाव जेब्ला जों अक्सिजेनखौ जोंनि मोदोम सिङाव सोहरो अब्ला बे थांफाजोबो बिनि उनाव मा जायो जों मानसि बा जिब जुनारफ्रा खस्थ' मोनो ओ जाय मा होनो जेनबा जोंनावबो गोबां बेराम बेराम- आजार जायो जायनि जाहोनाव मा जायो ओ उम सुबुं अनजिमाया बा सुबुं अनजिमाखौथ' बुंनो थांला बेयाव जिब -जुनारफोरा ओ गावसिनि ओ जिउखौ मोजां रोखोम दैदेनलांनो हाया हा।
उम कलखारनानि मोनसे मोजां बा मोजांलायनो गाज्रि एकदमबारे गाज्रि माबायानो जाहैबाय।
ओ बिफां -लाइफां दानफायनाय बियाव मा जायो कल-खानायाव जोंनो गोबां रोखोमनि दंफां -लाइफां नांगौ खयला नांगौ ओ ओमबा थाव फोर नांगौ बेफोरखौ माबोरै खालामो जेनबा फिफां -लाइफांखौ दानफायनानै बो बन हिसाबै सावनानै बुस्थुफोरखौ दिहुनो जायनि थाखाय मा जायो जोंनि ओ बुहुमाव ओ। बुहुमनाव दुंखांनाय बा मुलुग दाउन मुलुग दाउनखौ दुंखावनाय जायखौ जों इंराजआव बुङो ग्ललर्मिं बेफोर सोमजियो मानो होनना बुङोब्ला बिफां -लाइफाङासो जोंनि बुहुमाव अखां अखा-बांखा मोजां रोखोमै लाबोयो बारफोरखौ गोग्गो खालामो आरो हाफोरखौ मोजां खालामो उम बिनि थाखायनो ओ मा सोमजियो जोंनि बुहुमाव ओ नांगौ रोखोमनि अखा फैया बुहुमा दुंखावो आरो बेयाव मा जायो जिब -जुनारफोरनि न'फ्रा गोमालाङो मा होनना बुङो गोबां रोखोमनि बिफां- लाइफां दानफायोब्ला ओ बै हाग्रायाव थानाय जिब- जुनारफ्रा गावसिनि न'खौ खोमाना लानांगौ जायो। आरो बिसोरो आदारफोरखौ मोजाङै मोनजलाङा मोनजाया बेनि थाखाय बिसोरो सुबुं थाग्रा जायगायाव फैनानै सुबुंफोरखौ गाग्लोबफैयो गाग्लोबनाय होनना बेखौ जेन'बा गावसिनि आदार ना थाखाय बिसोरो सुबुं थाग्रा जायगायाव फैयो जायनि जाहोनाव मा जायो सुबुं आरो जिब- जुनारनि गेजेराव दाङाबाजि जायो बेयाव मा जायो। ओ- मानसिफ्राबो थैगोन आरो जिब -जुनारफ्राबो थैगोन मा होनना बुङोब्ला जेब्ला सुबुङा ओ सुबुंफोरा जेनेबा मैदेर मैसा ल'फ्रा गावसिनि जायगा थाग्रा जायगायाव फैयोबा बिसोरो बिसोरखौ। अ अ उम गमायैनो बुथारखागोन आरो मानो होनोबा जिब- जुनारफ्रा सुबुंनि थाखाय ओ- खैफोद गोनां। बिनिखायनो मा खालामो बिसोरो ओ- जिब- जुनारखौथ' बुथारो आरो जिब- जुनारफ्राबो मा सानो ओ-सुबुंफ्रा जोंनि थाखाय खैफोद गोनां बे बेखायनो बिसोरबो बिसोरखौ बुथारो आरो आरो दंबावो जेनबा जोंहा। उम बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे बेराम आजारफोर जायखौ जोङो नुनो मोन ओ- माने जों बाराव गोसो। जों नुवा अब्लाबो बियो जोंनि देहा मोदोमाव थांनानै ओरैबायदि गाज्रि खालामो बेरा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला कलकार खानाया जोंनि दानि बुहुमाव ओ- गाज्रिबो गोहोम खोख्लैदों आ- मोजांबो गोग्लैदों ओ- बेनिखायनो जोङो जेनबा बे कलकानाखौ जोङो ओ मोनस मोजां लानामाजोंलांनो थाखाय जों माखासे नियमफोर बानायनांगौ ओ जाहाथे ओ- जोङो बुहुमाव जेबो ओ- उसुबिदा फैया ओ- मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव थां
कल -कारखानानि मुवा बेसाद नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला दाथ' ओ- बुहुमा
सोलायबाय ओ- जोंनि भहुमनां सोलायनाय बुङो बेबायदिनो गोबां सोलायबाय जोङो दा बे सोलायनायजों लोगोसे जोङो थांना थानो थाखाय ओ-जोंनाव बे कलकारखानाखौ नांगौ नांगौ आरो दाथ' नोंथां
नोंथाङा बेनि बागै आं नोंथांनो एसे मोजाङै बुजायबाय नोंथाङा ओ- खोनासंनानै लाबाय नोंथां? औ औ नोंथां खोनानो मोनबाय आंङो ।
अब्ला नोंथां आंथ' जेनेबा बिनि ओ- माखासे खैफोद बा बिनि गाज्रि गोहोमफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय अब्ला दा नोंथाङा आंनो बिनि कलखार खनायनि माखासे।
से मोजां हाबाफोर बा मोजां बिनि गोहोमफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनोागदों नोंथां। औ औ हागोन नोंथां मान बे नोंथाङा बुंदों माने आंखौ फोरमायनो थिन्दों माने कलखार खानानि मोजां माबा माखासे मा होनदों ओ-मा होनदों आदबफोरखौ एबा मा होनदों मा बायदि? जोंनि सुबुं माहारियाव जोंखौ मा होनो मदद खालामो बेफोरनि सायाव मा होनदों फंनैसो आं बुंलांनो सानदों नोंथाङा।
ओ-खोनासंनानै लादो औ नोंथां अ कलखारखाना होननानै बुङोबा जों मिथिखायो नोंथाङाबो बुंखाबाय कलखारखाना मानि मोनसे मा होनो मोनसे।
बुस्थुनि कलकारखाना जेरै मा होनदों गोबां जेनेबा बाव ओ- बेसादफोर दिरुननाय जानो हागौ जेनेबा जोङो बेयाव प्लास्टिक। नङाबा जोङो जेनेबा जों जिरायग्रा सियारफोर जोंनि मा होनदों माखासे नांगौ जोंनि थांना थानायाव उम नांगौ जानाय बुस स्थुफोरखौ मुवाबुस्थुफोरखौ जों बेयाव मा होन्दों दिरुननाय जायो जेनेबा कलखारखाना होननानै बुंनाय जायोबा जे जोंङो जों गाननाय गस्ला लंफेनखौनो जों हमनानै लादो नङाबा जोङो लुनाय जों थानो थाखाय लु ओ- लुनाय बुस्थुफोर जेरै जोङो लहा ओमफ फायो जों मा मोन्दों जानो थाखाय जों माखासे मा होन्दों उम ओ- मिथ थायो मेथाइ सबायाइ बेफोरखौ जोङो मा होनदों आ- कलकारखानानिफ्राय जों मोननो हायो आ- ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सान्दोंदि कलकारखानाया जोंनि थाखाय मोजां । आंनि फारसेथिंथ' मोजां आं बेखौ मा होनदों आङो नुनो मोन्दों आरोना मानो होननानै बुङोबा जों नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोंनिजो ओ- जोंनि सानफ्रबोनि जिउआव बाहायनाय बाहाय जानाय बुथुखौ जोङो मा होनदों गोरलैयैनो मोननो हादों जोङो मा होनदों बबावबा दुखु बबावबा खस्थ खालामनां हायाखै जोङो जेनेबा उम माबा मोनसे लायनो थाखाय जोङो ओ- अबावबा जों थांनो थाखाय जोङो गारि मथ थरजों हान्था मेलानि गेजेरजों जों थांनो हायो एबा जों मुवा बाजार हाथाइ बाजारनिफ्राइ जोङो न'सिमनो बुस्थुफोर लाबोनो थाखाय जोङो ओ मुवा बुस्थ स्थु लाबोनो थाखाय जोङो मा होनदों माखासे जोंनि कलखार खानानिफ्राय ओंखारनाय जेरै मना बेग एबा माखासे प्लास्टिक बुस्थु बेनिफ्राय जोङो रोगानानै लाबोनो हायो बेबायदि मा होनदों जोंनि जोंनि थांना थानायनि मा होनदों सामफ्रोमबोनि लाइफआव मा होनदों मदद होगासिन सिनो दङ बेराफारसेथिं आं बुंनो नागिरबावदों जेनेबा जोङो कलकारखाना थायोबा जोंहा मा होनदों माखासे सा खाथि खालानि माखासे मा होनदों जायगाफोरा मा होनदों जौगाखांनो हमो जेनेबा जोङो माखासे नोगोरफोर जानो हमो जेनेबा बे खाथियावनो थानाय ओ सुबुंफोरा बेयाव खामानि मावनानै ओ फैसा थाखा लानानै गावसोरनि जिउआव ओ खुंलांनो हायो आरो माखासे मा होनदों ओ मा होनदों गिदिर गिदिर मावग्रा जेनेबा जोङो इं-इंराजियाव आं इन्जिनियारिं होनगोन जेनेबा बेयाव ओ साख्रि मोनफैनाय जेनेबा जोङो बाव मा होनदों दान दान मोनफ्रोमबो मा होनदों ओ बेथन मोननानै जोङो मा होनदों जोंनि जिउनि ओ नांगौखिनि बुस मुवा बुस्थु नांगौ बेफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जेनेबा गारि सालायग्रा अबेबा मा होनदों जों माने सासे अफिसारनि जों गारि सालायग्रा जानानैबो जों गोजो थांनानै थानो हायो आरो बिनि साखाथियाव माखासे दखान गलाफोर बेफोरखौ मा होनदों होनानैबो जा होनानैबो मा होनदों थांनानै थानो हायो आर माखासे जेनेबा जोङो बेखार सुबुं बेखार सुबुंनो मा होनदो माखासे मा होन हाजिरान दिन हिसा बा हाजिरा नङाबा दानसेयारि हाजिरा हिसाबै जोङो मा होनदों बेयाव खामानि मावनानै थांनानै थानो हायो आरो लोगोसे आं बुंबावनो सानदों बेयाव मा होनदों माखासे मा होनो जोंनि रांखान्थियारि उम रांखान्थियारि बिबाङा मा होनदों जौगाखांनो हमो आरो जोंनि माखासे थांना थानायनि जिउ राहा लामायाबो मा होनदों मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनो हमो जेनेबा जों गोदो जेनेबा जों माबा मोनसे खामानि जों बे मावैनि सिगां जोंनि मा होनो थांना थानायनि ओ माखासे नियमफोरा आलादा मोन आरो । आरो नै जोङो मा होनो दारिमिन फसंनायनि उनाव आङो बेयाव खामानि मावनानै एबा सोरबा सासे सुबुङाबो खामानि मावनानै बिनि फैसा मोननायजों एसे एनै फैसा मोननायजों गावसिनि थानाय गावसिनि जानाय गावसिनि मा होनदों गाननाय जोमनायखौ एसेबाबो सोलायनानै मा होनो आ सोलायनो हायो आरो आ बेजों लोगोसे आं बुंबावनो सानदों आरो मा मा होनदों माखासे मा होनदों बेंक जायखौ जोङो राहा दोनथु हमग्रा बेफोरखौ मा होनदों माखासे बेयाव जोङो मा होनदों लन जों आं इंराजियाव होनगोन। जेनेबा दाहार लानाय एबा लन होनग्रानि इंराजियाव बे बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो मा होनदों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावबो मा होन दों मोजां मा होनदों दिनै जोंनि जायगायाव दं गाबोन बै जायगायाव बे थांनानै मा होनदों बेजों मोनसे सोलायलायनाय मुवा सोलायलायनाय बिनि गेजेरजोंबो जोङो मा होनदों मोनसे सोलोंनो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय मा होनदों जोंनो जिउनि थांना थानायनि मोनसे सोलोंथाय हिसाबै जों सोलोंनो हायो जेरै मा होनदों आखायनि हाबा मावनाय उम आरो माखासे मिसिन लहा लस्कर बेखौ मावनानै जोङो मा होनदों सोलोंनानै जों गावनो गाव गावनि मा होनदों आ मोनसे ओ दखान खुलिनानै जों फिसा जोङो फैसा खामायनानै थांनानै लानो हायो बेबायदिनो होन्दों मा होनदों माखासे जिउ था जिउ जिउ जिआव थांना थानायाव मा होनदों मोनसे जोंनो थाखाय मोनसे सोलोंथाइ होयो आरोना बैयो दारिमिनफो फोर फसंथान जायोबा बेबायदिनो मा होनदों जोंनि थांना थानायनि लाइफआबो लाइफ माने जोंनि थांना थानायनि जिउ राहालायाबो ओ लासै लासै सोलायबोनो हमबाय थादों आरो ना जोंङो माखासे जेनबा हमना लाग्रो नांगोन बाव माखासे ओ मा होनदों मोब्लिब दिहुनाय ओमफाय जेनबा रेलवे रेलवे मानि ट्रेन लामा आमफाय माखासे मा होनदों उम राइलाइनायनि जोंखौ जेबा नेट नेवार्क अ नेटवार्क फोर मा होनो खालामनाय जेनेबा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबन दसे जायगासिम खौरां हरनाय जेरै मबेइल सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय मबेइल फन बेफोरखौ जोङो बे मा होनदों दारिमिननि गेजेरजोंनो जों मोननो हायो आरोना उम बेफोरबायदिनो गोबां बाथ्राफोर दंबावो नोंथां आ माने आ जोङो मा होनो दारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला मोजां आरो ना आंनि फारसे बायथ मोजां आं बे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होबाय आरो नोंथाङाबो जेनेबा माखासे मा होनदों गाज्रि बेफोरखौ नोंथाङा आंनि एसे फोरमायनानै हो होबाय नोंथाङा मा बुंनो सानदों औ-औ-औ नंगौ नोंथां